ओ नोंनिस। साइदनिफ्रायसो नेटवार्क इसु जादोंदां।
औ-औ।
खोनाबाय ना आंनि रावखौ। दे नों रायलायदो। दे नोङो।
औ आङोम। नोंथांनाव मोनसे टपिकनि बागै रायजलायनोसो कल खालामदोंमोन रायज्लायनो हागोन ना।
उम जोङो होमबा फिथाइ सामथायाइनि रायलायनो सानदों आरो।
उम उम।
नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथाय जानानै मोजां मोनो।
ओ एक्सुुलि आङो आनारसखौ मोजां मोनो जानो। मानोखाय माने आनारसा जि गोदै मोना मोदोमो ओमफ्राय। जानायावबो गोदै ओंखायनो आङो आनारसखौ जि मोजां मोनो।
औ-औ ओमफ्राय नोंसोरनि न'आव मा मा फिथाइ सामथाइ दङ।
ओम दा। थ' जोंनि न'आव जेबो फिथाइ सामथाइ गैया। जोंनि न'आव दा जोङो मिथाामुरिल' मोनसे दङ दाबो फिथाइ थायाखै बेयाव। मेद जोंनि न'आव दाद थ' जेबो फिथाइ सामथाइ गैथ'आ बा जोंनि आगयनि न'आव आ आनारस दङमोन थाइजौ दङमोन खान्थाल दङमोन। ओम फ्राय मुदुफु ल दङमोन बेबायदिनो। नोंथाङालाय मा जानो मोजां मोनो?
सिनानो थाइजौखौ मोजां मोनो आरो जानो।
औ थाइजौ दाथ' थाइजौनि सि
ओ ओ औ
औ आमफाय नोंथांनि न'आव मा मा फि फिथाइ सामथाय दङ?
जोंनियावथ' माने बहुद बुरजायानो दङ थाइजौ दं खान्थाल दङ ओमफ्राय लिचिबो दंमोन आरो बेथ' दा सिजेन जोब्बायना ओमफ्राय मा दंबावो अ लेरख'खौ मिथियो ना? औ। बे दङ ओमफ्राय होय बेफोरनो दं आरो। आरो गोखै बुस्थुफोर दङ कमलाफोर नारें कमला दङ ओमफ्राय ओ खाजि फोर दङ आरो।
ओ ओ ओ
औ ओमफ्राय नोंथाङा खान्थाल जायोना जाया?
ओ जायो आङो खान्थालखौ एक्सलि आंबो जानो बिराद मोजां मोनो। बाद आङो खान्थालखौ गोमोनखौ बांराय जानो फसाया आरो आङो एसे गोथांहां गोमोनहांखौसो जानो मोजां मोनो।
औ औ औ गोमोनासो औ गोथाङासो मोजांना जानोहाय बे संख्रि बानलु बिदि होनानैहाय।
ओ बेबायदि जानो मोजां मोनो आङो एक्सलि खान्थालखौ। ओमफ्राय गोमोनखौ आङो जानो बारा सुखुव एक्सलि आं सुखुवनो जानो।
उम। आमफ्राय आरो नोंथाङा फ्रुटसनि बारियाव माबा सोंनो आंखौ?
ओ नोङो मा होनो इदि लकेलाव मोननाय फ्रुइटसनि बागै माने न'आव थानायनि जेसिबां न'आव थायोना माने आनकमन आनकमनफोर औ मा मा मोनजाखो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
अ जेसेखि मेलला फिथाइ सामथाइ दंङ जेसेखि जोंनि लकेलाव मोना आरो। थ जैसे खि जोंनि क'क्राझार थिंजायथ' आं थाग्रा जायगायावथ' स्ट्रबेरियाबो एसे खम मोनो आरो। बाद थाउन साय थाउन साय थिं बुरजा मोनथारो आरो बाद आंङो तिनालि साइडआव थायो नालाय थ' बेयाव खम आरो स्ट्रबेरिया थ' ड्रेगन फ्रुटखौ जा बाय आंङो जेसेखि लकेल नं नै ड्रेगन फ्रुटआ लकेल नंङा। किववि जाबाय। बेबो लकेल नंङा आरो ओ आरो आभाखाद' जाबाय जेसेखि बेथ' बिराद खम नुयो आरो। आबाखाद बुबेरि बेफोरबायदिखौ ट्राइ खालामखांबाय आरो।
औ
नोंथांङालाय?
आंबो बेखौनो मोनजादों आरो ड्रागन फ्रुइट आरो एबा खेद' इफोरखौनो बेफोरनो आरो जोंनि जे लकेलाव बारा मोना बेफोरना बुस्थुफोराथ' किवि इफोरखौ किवि खौ आंङो एकसुलि मोजां मोना जानो मानो होनब्ला बियो ओ खनसे मोनसे टाइमाव आर रोम बे माबाखौ मोन-मोनजानायमोन आरो एसे बारा गोमोन जायिखौहाय माने इनबाथ' बेयो एसे गोखै जायोना नि था फाय नोखि आंङो बेखौ मोजां मोना।
एकसुलि जाहा किविया जोंनि लकोल फ्रुट नंङा नालाय जोंनि लकेल फिथाइ सामथाय नंङा नालाय जोंनिथिंगाय गोखै जाहैयो बाट किविया अरिजिनेलाव बिराद जानो मोजां जुसि आरो गोदै जायो आर यो दस्रा देस फ्राव जोंनि देशआव माने जोंनि देश सा बांनाय सुटेबोल नंङा नालाय बिसोर जिनिसखौ माबा फेदेरनो ओंखायनो एसे गोखैहां जाहैयो जोंनि देशनि हिसाबै
अ ओमफ्राय नोंङो ड्रागन फ्रुइटनिफ्राय माबा मोन बै गुफुरखौ मोजां मोनो ना ओ पिंक कालारखौ मोजां मोनो?
ओ ड्रेगन फ्रुटखौ आं एक्सुलि ना हवाइटखौल' जादों आं पिंक खौ जानो मोनाखै।
अ
नों नोंथांङा नोंथांङा जा खांबायबा आंखौ एसे खोन्थादो माबायदि मोनो जानो?
औ बे ओ बांद्राय आङो ड्रागन फ्रुइटखौ बै पिंक कालारखौ गोदै मोनजायो आरो माने गुफुरनिफ्राय कम्पेयार खालामला गुफुरनिफ्राय गोदैसिन आरो थावसिन ओमफ्राय गुफुरा जाहैबाय एसे बारा बांद्राय गोदै मोना ओमफ्राय बिदि बालाफोर बायदि बायदि मोनजानाय मोनो आरो आङो मेखे मेखेनो ओंखायनो दड्रागन बै फिंखौ आङो साबसिन मोनो आरो जानायाव
अ अ
ड्रेगन फ्रुटआ ड्रेगन फ्रुइटआव माने मेल्ला बेगर थायो नालाय फिसा फिसा थ' बाला बायदि जानो मोन मोनजायो आरो मेरला फिथाइ सामथाइ दङ बेबो बाला बायदि मोनजाया जेसेखि नासपोति जाबाय नासपोतियाबो आंनि फेभ्रेट आंथ' बिराद फसायो नासपोति ओमफ्राय सफारि ओमफ्राय चिकु बेफोरबायदि फ्रुट्साबबो माने एसे बाला बाला
औ औ वाटारमेलनखौलाय मादि मोनो नोंथाङालाय?
वाटार मेलोना वाट मेलनाथ' एक्सलि सामाराव बिराद हेल्डि जानांगौ हेल्थनि था खाय मोजां बाट वाटारमे आं पार्सनेलि आंनि पार्सनेल अपिनियन खौ नों सोङोब्ला वाटारमेलन आ एक्सुलि बांसिनानो टेस्टलेस आरो टेस्टलेस मोनजायो आरो बाट बेयो हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां मान थाखाय मानि बे बिराद जुसि आरो बिराद वाटार कन्टेन्ट बांसिन थायो बेयाव।
औ औ हाइब्रेद खालामो मानसिखौ ना गरम आव
वाटारमेलनखौ समार आव एक्सलि जानांगौ आरो
औ औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा आंगुर आरो आफपेल बेफोरबायदिखौ माबायदि मोनो जानानैहाय?
आङो आंगुरखौबो आङो फसायो आरो आंगुराबो मेरला टाइपनि थायोना फिसा आंगुर गिदिर आंगुर थ आंनि मोन मिथिनायबा बे गिदिर गिदिर आंगुर जाया होनबा गल गल गिदिर गिदिर आ
औ ब्लेक कालारनिया?
नङा नङा ग्रिन कालारावनो
अ अ
बे गोखै जायो आरो ओमफ्राय बे मोनसे गोलाव गोलाव थायोना बे गोलैसिन जायो आरो आङो माने मानसिनि बेनिफ्राय इनफरमेसन मोननायबा
औ औ आरो नङो गोथां आंगुरखौ मोजां मोनो ना गोसोमखौ साबसिन मोजां मोनो?
आङो गोथांखौनो बांसिन मोजां मोनो एक्सलि ओमफ्राय माने गोसोम आंगुरा एसे बिगुरा मथा जायोना। ओंखायनो आङो गोथांखौनो मोजां मोनो बाट आङो सिंनि मालखौ होनोबा आङो बे ब्लेक कालारनिखौ बांसिन फसायो बे बांसिन गोदै जायोना। नोंथाङालाय?
आङो ब्लेकखौ मोजां मोनो। ब्लेक कालारखौ मोजां मोनो।
आपेलखौ?
एप्पल आबो माने थायो माने नों नायनानैहाय सिनायो आरो अबेया मोजां अबेया माने गोथाव जायो बेथ मानि बांद्राय सिनायनो हायाना जेनबा थानायावहाय माखासेफोरा बोरैबाबा गिदिर गिदिर आइफला मोजां जाया ओमफ्राय कम्पेयार टु फिसा फिसा फिसाफोरखौहाय खायसेया ख्राव ख्राव जायो बे बेफोरबायदिया गोदै जायो आरो म माखासे थायो जारनि थायोखि बेयो बाला बालाफोर बायदि बिदि मोनोना बेफोरखौ मोजां मोनो आरो जाय एपोलाआ क्राव क्राव होनो जुइसि बेखौ मोजां मोनो।
हेल। हेल खोनादों?
अ अ अ।
औ थ ओइ आंबो आंनिबा आंबो बे माबाखौ फिसा आपिलखौ बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ। आरो मा।
ओमफ्राय नोंथाङा आरो माबा कुइसन दंबावो आरो सोंनो।
नोंथाङा गोखै बुस्थुफोरखौ मोजां मोनोना मोना जानोलाय।
गोखैखौनोथ' आङो मोजां मोनो बानलु बुरजा होनानै गोसा होनानै। जानो। मोजां मोनो।
माबा मा होनो थाइजौफोरखौ गोथांखौ गोथाव मोनो ना मोना नोंथाङालाय।
बाट आङो थाइजौखौ गोमोनखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो।
औ।
नोंथाङालाय।
आङो गोथांखौ बानलु संख्रि बिदि होनानै देनानै जानो मोजां मोनो आरो।
अ। नारेंखौलाय नारेंखौ मोजां मोनो।
औ नारेंखौबो मोजां मोनो।
औ नारेंखौ आंबो मोजांमोनो नारें जुमब्राखौ।
अ होनबा दोनथ'नोसै दे नोंथां।
अ दे।